खोनादोंना नोंथांङा?
औ थारैनो खोनादों नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांखौ मोनाबिलिनि ओ खुलुमनाय गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांखौबो
औ ओ नोंथाङा हायोब्ला एसे गोसा होननो नाजागोन नामा नोंथां ओ मानो होनोब्ला आङो बाराथाय एसेबां मोजां खोना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आंनिखो ओ माथोखो दा एसे खोनासिनबायना
औ औ नोंगौ नोंथां ओ आङो दा मोजाङैनो खोनासिननो हाबाय नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों आङो ओ जों नि समाजावहाय आबहावा गेब्रेंनायनि बागैहाय फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नों थाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि आबहावायाहाय माबोरैहाय गेब्रेङो। बेनि बागै नोंथांनो फोरमायग्रोनानै होग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोंना आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' नोंथां जोंना गोबां रोखोमनि दोङो नोङा हो होमबा जेरैहाय जोंना ओ सुबुं माहारि बांनायनि जाउनावबो आबहावाया गेब्रेङो। बा ओ बेबायदिनो दैनि गेब्रेंनाय हानि गे ब्रेंनाय ओ बेदिनो प्लास्टिक बाहायनायफोरनि जाउनाव जोंना ओ आबहावाया गो बां गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनोहाय जोंना जोबोद आबहावाया गेब्रेंङो आरोना नोंथां। बिनिनो आङो ओ मोनसे उ दारन होनो सानोबोला नोंथां जे जोंना दैया माबोरैहाय गेब्रेङो होनोब्ला ओ जोङो सुबुं माहा रिफोरा जे दैयाव माखासे गाज्रि मुवा गारनाय बा बेनि अनगायै जोङो माखा से गोदोर गोदोर दारिमिन बहायनाय जायनिफाय ओंखारनाय गाज्रि मैला दैफोराहाय जोंनि बिलोबा दैमा दैसाफोराव ओ लगायनानैहाय बेबायदिनोहाय जोंना दैया ओ गेब्रेङो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोंङो ओ बार गेब्रेंनाय होनोब्ला माबोरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना बार गेब्रेंनाया गिबियाव ओ दंफां लाइफां दानफायना नाय बा बेबाय बेबायदिनो गोबां गारि मथर नायनि जाहोनाव बा बेनिफाय उखुन्दै ओंखारनाया जोंना बारजों गोरोबफायो नङा होमबा नों थां औ बेनि गेजेरजोंनो जोंना माखासे ओ अक्सिजेनफोरा बेबायदिनो बारजों गोरोबफानानै गेब्रेङो आरोना नों थां ओ बेबायदिनो जोंना बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजोंबो बारहावाया गेब्रेङो बेनि अनगायै जोङो हा गेब्रेंनाय होनो ब्ला जोंनिया मोननै रो खोमै हाया गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनो जा दों जोंना जेरै ओ मिथिंगनिफ्राय सोलायनाय बेबायदिनो जेरै बारहु ओ बारहु हुंखा बा बेबायदिनो बांग्रिं मावनायनि जाउनावबो जोंना हाया गेब्रेङो आरो ना नोंथां बेबायदिनो हाय बांग्रिं मावनायनि गेजेराव जोंना गोजौ हाफोरा खुख्लानानैहाय गाहाय जायोबा हाफोरा गोथौ महर लायो बेबायदिनो जोंना हायाबो गेब्रेङो आरो ना नों- ओ जोङो बेबायदिनो सुबुं माहारिया हाखौबो गेब्रें होयो आरो ना नोंथां जेरै जोङो प्लास- स्टिक बा बथल बायदिसिना गारनायनि जाउनाव जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? आबहावा गेब्रेंनायनि बागै
औ हागोन नोंथां जोंनिया आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथाय गिबियावनो जोंना ओ फैयो बार गुबुंनाय लोगोसे जोंना हा हा गुबुंनाय बेफोरनो जोंना गिबियाव फैयो बेनिनो बार गेब्रेंनाय होननानै बुंङो ब्ला गिबियावनो जोंना औ जोंना दारिमिननिफ्राय बायदिसिना ओ
बिजानुगोनां एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन गेस लोगो नांनानै ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो जोंनि बारहावायाव जेबोला ओंखारनानै फैनानै जोंनि बारहावायाव साग्लोबो अबोला जोंनि बारहावाया गुबुङो गुबुंले जायो औ बिदिनो जोंना ओ बेफोरनि जाउनावबो गोबां सुबुङानो जोंना ओ बेमार आजार जायो। बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो लोगोसेनो जोंना ओ गारि म टर सालायनाय औ गारि मथर सालाय नायनि जाउनावबो जोंना अम बिदिनो जोंना बार गेब्रेंनाय एबा बेनिफ्राय ओंखारनाय उ खुन्दै एबा बायदिसिना बिजानु बेफोर ओंखारनायनि जाउनाव जोंनिया बारा गेब्रें ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ बिदिनो गारियाव जोंना थाव सोयो बिदिनो थाव सोनाय समाव थावफोराबो जोंनि औ फोराबो जोंनि ओ बिदिनो गोग्लैलाबायनानै जोंनि हा यावहाय लगाय देरफा जायो बेनि जाउनावबो जोंना गोबां हायानो खहा जायो एबा बिदि ओ जोंना
औ औ नंगौ नोंथां
औ बिदि जोंहा गोबां ओ थाव लाबलाय लांलाय रोगाथाय ओ राहा याव जोंना मालाबा जाब्रबथायनि गेजेराव जोंना बेफोर गारिफोरा बेलथायनानै बे फोर थावफोरा जोंनि ओ बायदिसिना हायाव गोलैनानैहाय बेफोरो जोंनि हाखौ खहा खालामो एबा बेफोर थाव गोग्लैनाय हायावहाय जोंहा आबाद बायदिसिना जाया बेजों लोगोसे गोबां ओ गेस बायदिसिना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बे बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखायहाय जोंनि ओ जों सुबुं माहारियानो जोंनो जेबोला बे खौ बानायनानै लादों अब्ला जोंनो बेखौ ओ गोग्गो खालामफिननोबो हायो मारै होननानै बुंङोब्ला जोंना बिफां लाइफां गायनाय बेजों लोगोसे दारिमिन कल कारखाना बायदिसिना खौ जोंनिया कम खालामनाय एबा सुबुं थानाय ओनसोलनि गोजान गोजानाव ओ बेफोर दारिमिनफोर खौ लुनाय बेफोर औ बेफोरबायदि खालामनानैनो जोंना ओ बेफोरबायदि बार गेब्रेंनाय बायदिसिनाखौ होबथानो हायो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आब हावा गुबुंनायखौ माबोरै होबथानो हागोन जों सुबुं माहारिया बेखौ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ
औ
ओ नोंथाङा अननानै हायोब्ला एसे गोसा बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो। खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथाङा आङो बारासे एसेबां मोजां खोनाफैनो हायाखै नोंथां मानो होनोब्ला जोबोद लासै खोनादों आरो ना नोंथां।
औ-औ मोजाङै खोनाबायना नोंथां दा?
औ-औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ ओ माबोरै होबथानो हागोन एबा जोंनि ओ सोरखाराहाय माबायदि बिफाव लादों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ-औ नंगौ नोंथां औ नंगौ थारैनो। ओ आबहावा गेबेंनायखौ जोङो माबोरैहाय होबथानांगौ होनोब्ला जोङो गिबियावनोहाय सुबुं माहारि बांनायखौ एसे खम खालामग्रोनांगोन आरो ना नों थां। बेनि उनावहाय जोङो ओ प्लासटिक बाहायनाय बा जों प्लास्टिकनि बथल बायदिसिना बाहायनायफोरखौ जोङो गिबियावनो होबथानांगोन। बेबायदिनोहाय जोङो गारि मथर गारि मथर गोबां बांनायखौ जोङो होबथानांगोन आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि जेरै हाया गोदोर गोदोर दारिमिनारि बहायनायफोरखौहाय कलखारा कलकारखाना बाहायनायफोरखौहाय जोङो गिबियावनो खम खालामग्रोनांगोन आरो ना नोंथां। जायनि जाउनावसो जोङो ओमबनिया ओ बेफोरबायदि आबहावा गेब्रेनायनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन आरो ना। बिदिब्ला जोङो जोंना बे बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोंना गोबां जों जोङो दानि जुगनि मानसिफोरखौहाय गोबां बेमार आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो गारि मथर टरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बा जोङो प्लास्टिक बायदिसिना सावनायनिफ्राय गनाय उखुन्दै गारि कल कारखानाफोरनिफ्राय गनाय उखु खुन्दै बैफोरनिफ्रायनो जोंनि गोबां लेथ्रा गेस ओंखारो आरो ना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो बे सुबुं माहारि फोरा बेफोरखौ मोनजाबाय थायोबोला जोंनि देहाया जोबोद गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना माखासे बेमारफोरा जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनिया दानिया गोबां बेमार जानायखौ नुनो मोनो जायखौ जोङो हां लानोयाव उसुबिदा जानाय जायखौ बुङो आस्थमा बेमार होननानै बुंनाय जायोना नोंथां बेखौ जोङो गोबांखौनो दानिया नुनो मोनो बे मानि जाउनाव जायो होनोब्ला जोंनिया बे कलकारखाना बायदि फ्राय ओंनाय गेस बा जोङो बे गारि मठरनि ओंखारनाय उखुन्दै बा जोङो प्लास्टिक बायदिसिना सावनायफोरनि उखुन्दै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि उखुन्दैफोरनिफ्रायनो जोंनिया बेबायदि बेमारफोरा जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो माब बोरैहाय ओ आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो होनोब्ला जोङो माखासे बिफां लाइफां गायनांगोन। बा जोङो बेबायदिनो ओ गोबां सुबुं माहारि बांनायफोरखौबो जोङो होबथानांगोन आरोना नोंथां। ओ जोंनिया दानिया एसे नुनो मोनदों दि जोंनि सरका हाय दानिया गारि मथर जेरै थावजों बा पेट्रलजों बाहायनायखौ एसे खम खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। बेबायदिनोहाय जेरै इलेक्ट्रिकनि गारि ओंखारनायखौ बा बेटारिनि लाइननि गारि ओंखारनायखौ जोङो दानि नुनो मोनो नोंथां जायनि जउनाव बेनिफ्राय उखुन्दै गैया बा पलिउसन जाया बेनि जाउनाव जोङो दानियाहाय बेबायदिखौ जोङो दिहुनजोबोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरोना नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर मिथिबावो नामा जेरैहाय दैया माबोरैहाय गेब्रेङोब बा नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दै गेब्रें होनायाव सुबुंफोरा बेबायदिनो गाज्रि दैखौ खालामो नामा?
औ नोंथां थारैनो जोंना दै गेब्लेंनाय होनोब्ला ओ दैया गोबां रोखोमै गेब्रेङो जेरैहाय जोंना दारिमिन कल खा खाना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैयहाय बिस गोनां दैयहाय जोंनि बिदिनो फुख्रि एबा जोंनि जाम्फै नाला बायदिसिनायाव गोग्लैफायोब्ला बे दैया जोंना गेब्रेङो।
बे औ बेजों लोगोसे जोंनि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव जोंना रासायनारि मुलि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बिदि बिदिनो हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोर होनाय जाहोनावबो जोंनि गोबां दैयानो एबा औ गोबां ओ दैजों लोगोसे जोंनि गोबां हायानो जोंना ओ गेब्रेङो थिग बेफोरखौ ओ होबथानो थाखाय हाइ हाय जोंहा गिबियावनो बेफोर मुलि बेफोर मुलि बाहायनायफोरखौ जोंना खम बाहायनांगोन एबा ओ दोनथ'नांगोन बिदि खालामब्लासो जोङो गोग्गो दैैखौ मोननो हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै आं आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांजों सावरायनानैबा आङो गेफेंनायनि बागैहाय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।